औ औ खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामना दं?
ओ मा होनो दासो ओंखाम जाखांना ओरैनो जिरायना दं बिसनायाव। नोंथाङालाय?
दं जिरायनो आंबो ओंखाम जाखांनानै। बे नोंथांनि खबरा माबायदि?
हा।
नोंथांनि खब'रा मा बायदि होनदों?
आंना खबराथ' मोजाङानो दा गेजेरावनो माने। नोंथां नालाय?
दं आंना बेबायदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दं। ओ नोंथां। ओ। आं माने खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेन'बा आङो ओ नोंथां माने बिफां लाइफांनि बागै माने सावरायनो होनना कल हरदोंमोन आरो नोंथाङा आंजों माने सावरायनो सम मोनगोन नामा?
अ सावराय जागोन दे हो।
अ जेनेबा नोंथां जों जेनेबा बि बिफां लाइफांनिफ्राय जों जेनेबा मा? बानायनो हायो बा मा खालामनो हायो? ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन? हागोनना?
बिफां लाइफांङाथ' जेनेबा मानसिनि थाखाय मा जोबोर माने गोनांथिखा नङा होमबा? नोंथांआथ' मिथिखायो जेनेबा बिफांनि ओमफ्राय जोङो जेनेबा अक्सिजेन गेस मोनो। जायखो जों माने आ मानसिफोरा जेनेबा थांनानै थानायाव। माने नांथार गो ववसिन गेसाथ' गेस गैयाबाथ' जों जेनेबा हां लानायावबो माने माबा जागोन। उसुबिदा जागोन बिदिनो आरो जोंनि माने कार्बन-डाइ-अक्साइदखौबो माने आ बिसोरो माने गावसोरनि आदार बानायनायाव जेनेबा हेफाजाब खालामो आरो बिदिल'नङा जेनेबा बिदियावबो जेनेबा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो इनि उनावबो ओम मा होनो बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय जेनेबा फिथाइ सामथायाइ मोनो
औ
ओमफ्राय इदिनो मानसिफोरा न न बां लुनायावबोथ जेनेबा बिफांनिफ्रायनो जेनेबा काटफोर बानायनानै इदिनो न फोरखौबो इदिनो लुना लायो जेनेबा ओ मा बिदिथ एमानबो इदि नङा थेवबो ओ मा होनो मानसिनि गोनांथियावनो गोलैयो आरोना बेबो
औ औ औ औ
उम ओं नोंथांङाबो बुंनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां हागोन जेरै नों थांङाथ बावैसो बुंलांखाबाय जेरै जोंहा हां लानाया आरो हां हगारनायनि खोथाथ बुंखालांबाय बिफां लाइफांनि बानाय बिफां लाइफांनिफ्राय जेनबा जोङो हां लानाय बा हां हगारनानै लानायावल नङा जेरै जोंहा जोंनाथ बेफोर जोंनि गोनांथिथार बेखौबो जों गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोंङो आथिख खालावथ जोंहा जेरै उन्दुनाय आलना फालें फोराबोथ जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय नङा होन बा जेरै जोंहा उन्दुनाय बिस आ जोंबो बेख खौ माने जों बिफांनिफ्राय जों बानायनाय जायो बा जोंहा ओ जनाय सफा बा जिरायनाय सियार बा तेबोल दायनिं तेबोल बेफोरखौबो जों बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय जायो। जोंहा न' खानायावबो जोंहा बाथामनि नि थाखाय जोंहा बं बिफांनिफ्रायनो जोंहा बानायनाय जायो। जेरै जोंहा खोरखिनि फ्रेम बा खोरखिनि बा दरजा जोंहाथ' ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय जोंहा माने बेखौबो नांगौ जायो जोंहा जेरै दाथ' माने आनसे गोबांङानो माने गेसाव संनाय जायो थेवब्लाबो जोंहा माने औ गोदोनि फ्राय जोंहा माने बनजोंनो औ औ बन नो बा औवानि बन बा बिफांनि बनजों जोंङो संनाय बांसिन जाखायो नङा होनबा?
उम उ
जोंथ' ओ जेनेबा जिरायनाय चेर बा दाइनिं टेबोल बा बिसनाल' नङा ओ जोंहा माने जों बिफां लाइफांखौबो जोंहा माने एसे बागान बानायोब्ला जोंहा बेखौबो माने फाननानै जों थाइसे थाइनैबो जों माने इनकाम खालामनो हायो। न'खर सुंनो थाखाय जों माने खहाय मोनो ओ जेरै जोंहा गिदिर गिदिर न' खानो थांङोब्ला जेरै ओ आथिखालावथ' जोंहा न' गिदिर थानायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै जोंहा साब धालाय होनानै माने मोनथियो आरो जों गावबा गावनि ओनसोलाव बेफोराव बो जोंहा जेरै ओ साटखौ माने धालायनो थाखायबो जोंहा बे खौ माने लाखिनो थाखाय बेयावबो जोंङो ओं बे जेनेबा जों बिफांनिफ्राय काट बानायो ना लाय अ बेखारथ' माने बेहाय माने दोसथाबनानै माने बेखौ माने जों औवाजों सुंथाना लाखिनाय जायो आरो
उम
आ बेनि गेजेरावनो जेरै ओ मोनसे गोसोआव फैदों आङो जेनेबा आथिखालावथ' जोंहा जेरै आलमारि ओ आल मारिबो बानायनाय जायो जोंहा आरो फरायसालिफोरावबो जोंहा जेरै देक्स बेन्स टेबोल बेफोरखौबो जों बाहायनाय जायो जेरै जोंहा दास्थ टारनि जोंहा बै हमग्रा माने बिखुङाबो जोंहा बेफोरनि नङा होनबा औ ओ बेनिफ्राय नोंथाङा माने आंनिफ्राय बांसिन माने मोनथि थियोबा एसे एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथाङा
उम बेनिफ्राय आरोबावथ' बिदि माबाखोनो होनदोना जेनेबा जोंनि ओ मानसिनि जिउआव जेनेबा गोनांथि जानाय बेफोरखौ
औ औ औ औ औ जेनेबा नों नोंथाङा ओ आं मानसे सों थि सोंनो सानो जेनेबा नों थाङा बे ओ बिफां लाइफांनि बागै जेन'बा आंनि साय बा गोबां थिगौबा बा आरो मोनथिबावनाय दंबा नोंथाङा एसे माने गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा
अ बिफां लाइफाङाथ' जोंनि आबहावाखौबो जेनेबा मोजाङै लाखियो नोङा होमबा अ दानाथ' माने बहुदानो मा होनो बिदि गोदिर गोदिर इन्डास्ट्रिफोर इदि खुलिनानै बा बिदि हाग्रा बारि गोदोर गोदोर हाग्रा बारिखौ इदिनो दानफायनानै हादान जायगाफोरखौ बायनानै जेनेबा सोरबा सोरबि आबाद मावहैयो माबा मावहैयो थ' जोंना माने बिफाङा मा होनो दा बिफां लाइफाङा बुहुद खमायलांबाय। बेनि थाखायनो जेने बा दानियाथ' गरमाबो बांद्राय जाबाय। आरो अखायाबोथ' इदिनो होन आगोलनि बायदि टाइमावनो हाला जेनेबा
औ औ
जेनेबा दानो जेनेबा सानदुं दुंसै दसे थानानैनो अखायाबो हासिगोन इदिनो जेनेबा बिफां लाइफाङाबो ओ गैला नालाय जेनेबा। इदिनो माने आब हावानिबो बुहुत माबा जाबाय आरो खहा जाबाय। दिनो जेनबा बिफां लाइफांखो दा जेनेबा ओ गासिबो गायनांगौ। बिदि आरो मोजाङैनो दानफायबाबो जेनेबा न' मोजाङै माबानांगो आरो ना। गायनानै लाखिनांगौ ओ बिदि मा होनो हाग्रा बारिफोरखौ ओ माबानायखौ मा होनो फोजोबस्रांनायफोरखौहाय माबानांगौ बनद'' खामनां
औ औ औ औ
जेरै जोंहा थ' ओ बिफां लायफांनि बादै आरो जेनेबा जोंहा जाग्रा बिफांबो दं नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो जोङो जेनेबा दाथ' जोहा थाइजौ खानथालनिनो सम नङा होमबा?
बिफां लायफां होननो थाङोबा जोंहा जेरै ओ थाइजौ मोनो बा खानथाल ओरै लितुपुर लिसु सु
बिफोर थालिर उम
ओरैहाय जोंहा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनो बेखौ आं मोनथिला जेरै जोंहा थाइगिर बिफां होननानै मिथियो आरोना थाइगिर बिफां जोंबोथ' बे खौ माने ओ बे फिथाइखौ जोंहाथ' ओंख्रिबो जानाय जायो बा जों ओरैनो जानायबो जायो।
उम।
जेरै बुंनो थाङोबा सजना बिफां जों सजना खौबो जों जानाय जायो ओ औ जेरै औ नासपुथि औ जों जानाय नासपुथि बिफां बा बैग्रि बिफां।
गेजेरावनो आं मोनसे सोंथि सोंनो सानो नोंथांसिम जेनेबा थांङा बिफांनि मुं फोर माने मोनथिगौ नामा?
ओ अ बिदिथ'अ मिथिगौ मिथिनायालाय। जिउगुरु अगरु तिथा साब मा होनो तिता साफ गामबारि साल सिगुन।
औ।
ओमफ्राय बेयो मोनसे बिफांदि दं बेनिफ्राय जेनेबा ओ रबर जि बानायो। बे बिफांखौ नोंथाङा मिथिगौ दा?
अ नोंथां आंबो बिनि मुंखौ माने बारा मोनथिया जेरै माने गोबाङानो औ गोबाङानो बुङो रबार बिफां रबार बि
अ ओ बेबोथ' बिफां फोरा माने जोबोर बेसेन गोसा जेनेबा।
औ औ औ।
ओरैनोथ' उनाव सन्दन बिफांफोराबो बिराद बेसेन गोसा आरो।
औ औ।
ओं।
जोंहाथ' बिफां लाइफां थायोबा जोंहा आदार थौ जोंहा गरम बोथोर नङा होमबा नों जोंहाथ' एसे माने थोरा बोरैबा एसे गाज्रि जायोबा जोङो बिफां सायायाव जिरायनाय जों माने देहाखौ माने जों एसे आरामाव जों लानो हायो नङा होनबा? जेरै जोंहा ओ खोलो माने गुसु बार बारोबा जोंथ' बिफां सायायावनो जिरायखायो नङा होन
उम उम।
अ बेखायनो माने माने सानो आरो जेनेबा जोंनि बे बा ओनसोलाव बा जायगायाव जेरै बिफां फांसे दानो थाङोब्ला जों बिफांखौ बा जों। फांबाबा ओ जि फां माने गायनां गौ मोनसे माने सानग्रोनांगौ आरो जेनबा। बेखौ दानायनि सि सिगांबा। जों हाखख्लायनायनि सिगां माने जों माने जि बिफां बा मा बिफांखौ जों गायग्रोनांगौ होननानै जेनेबा जों सा सानो आरो गोसोआव।
उम।
मानो होनोब्ला जोंहा बे ओ बिफां फिसाया जेन'बा गिदिर जानो थाखाय बेसेबा बोसोर नांगौ। नङा होनबा जेरै जों बिफां फांसेखौ जों
आरो बिफां फांसे जेनेबा फाननोबो थाखायबो बुहुद
औ औ औ नंगौ नंगौ जेरै बोरमा मोसौनि थाखायबो जों माने बेखौ माने रैखा लाखिनांगौ गिदिर जानो थाखाय औ जोंथ' बिफां फांसे खौ दानख्लायनोबा हाख्लायनो थाखाय जोंनो बेसि टाइम नाङा नङा होमबा औ जोंनो उम जेरै जि सेकेणडआवनो जोंहा माने माने दानख्लायनो बा हाख्लायनो होननानै जों हायो नङा होन बा जोंथ' बे फांसे बिफांखौ जों गायनो थाङोबा जोङो बा मास मोनसे बा मास मोननै बा साननै सानथामाव जों बेखौ फोथांनानै बा जों गिदिर खालामनो हाया। जोंनो गोबाव सम नांगौ। जोङो जेन'बा जों फांसे बिफां गायोब्लाबो जोङो गोबां सम नांगौ आरो नङा होनबा गिदिर जानो थाखाय।
उम उम। नंगौ।
औ। ओ नोंथाङा आरो बेनि बागै माबाफोर माने बिफांनि सायाव मोनथिगौ नामा?
बेनि उनाव आंनाव बिदि गोसोआवनो फैयाखै मा।
अ। अ नोंथां जोंनिया रायज्लाय रायजलाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों सावरायनानै जो बोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ।
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ औ।